हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसाय। आं नोंथांनिसेम मोनसे खोथा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आं नोंथांसिम बे माबानि ओ जे जोंनि बर'फोरनि एबा जों मानसिफोरनि ओ जिउ खुंनाय राहा बिनि ओ बेलायाव आं सावरायनो नागिरदों। जे जोंनो नोंसोरनि ओनसोलसिम माबोरै ओ जिउ खुंनाय राहा बोरै जायो जेनेबा नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय आं ओ मिथिनो मोनगोन नामा?
औ नोंथां हागौ
औ बुंलाय
औ जिउ खुंनाय राहा नङा होमब्ला नोंथां
औ
मानसिनि जिउ औ औ सुबुंनि जिउ खुंनाय राहा बुङोब्ला जोङो जिउ खुंनाय राहाखौ गोबां रोखोमै लानो हायो जेरैहाय जोङो आबाद आबाद मावनानै खायफाफ्रा जोंना साख्रि बिदिहाय ओ सोरखारि साख्रि मावनानै खायफा आबाद मावनानै खायफा या बिदिहाय बिजनेस मोनगोनखौ बिजनेस मावनानै बिदिहाय गोबां रोखोमनि ओ बेफार फालांगि मावनानै बिदिहाय गोबां रोखोमनि आयदाजों ओ जिउ खुंनो लायो नङा होनब्ला नोंथां औ जोंनि औ जोंनि जोंनि ओनसोलनिफ्राय बुङोब्ला गोबांसिनै ओ जोङो आबाद मावनानै मानसिया जिउ खुङो बेखौ जों नुनो मोनो ओ जि आबाद मावनानै बुङोब्ला जों आबाद बुङोब्लाथ' जोङो ओ गुबै‌ थारै आसामावबो आसामाव आबाद मावनायनायनि बुङोब्ला जे गुबै थारै माइ आबाद खुंनो हायो जों माइ आबाद माइ आबाद औ माइ आबादखौ बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ बिनि माइ आबादनि थाखाय जों जोलै जायखौ जोङो जोलै माने खोथिया फोनो थाखाय बे आबादखौ मावनो थाखाय जोलै बुथुमग्रोना लानांगौ जायो जायफोरखौ जोङो बुथुम औ बुथुमग्रोनो होनोब्ला जोङो बे जोलैया जाबाय ओ जोङो दानि जुगाव जोङो गोदान जुगाव जोङो जोलैखौ गलाफोरनिफ्राय एबा नार्सारि गलाफोरनिफ्राय जोङो बे जोलैखौ बुथुमनानै लायो नङाब्लाबो जोङो ओ गाव गायखानाय माइखौनो जोलैनि थाखाय ओ आलादा खालामनानै एसे लाखिना दोनखा नाय जायो बिदिहायबो जोलैखौ लाखिनाय जायो जोङो माइ ओंखायनो बिदिहाय जोङो जोलै खौ लाबोनानै हाखर बा दैखरफ्रावबा ओ दंग'फोराव बिदिहाय जोङो साननै बा सानथाम सोमनानै दोनो जोलैखौ बेनि थाखाय जों बे फोनो थाखाय बे फोनायखौनो जों खोथिया फोनाय बुङो खोथिया फोनो थाखाय जों हाले एवनांगौ जायो गिबियावनो हालएवनांगौ हालएवग्रोना लानानै बे हालएवनानै ओ सानसे फोगोननि सानसे सिगाङाव सानसे सिगाङाव जोङो बे खोथियाखौ माने माइखौ आरो जोलैखौ जाय जोलैखौ जों हाखराव सोमना दोनदोंमोन दैयाव सोमना दोनदोंमोन बे बे जोलैखौ जोङो सानसे सिगाङाव बोखांना दोननानै बेखौ जोङो बोखांना दोननोबा गाजा बेरगोन बियो जायनि थाखाय जोङो थाबैनो बे माइआ एबा खोथिया थाबैनो जौखांगोन औ जौखांगोन बेनि थाखाय जोङो बेखौ सानसे सिगाङाव थिखांना दोनगोन आरो दोननानै ओ बेखौ जोङो हाखौ एबा फोथारखौ जों जाय जायगायाव जों बे माइखौ खोथियाखौ फोनाय जागोन बेखौ जों गोम फोमोनना लाग्रोबाय फोमोनना लाना बे खोथियाखौ लांनानै बिनि नखानायै फोहैबाय आरो जेराव फोनानै बेखौ एसे जौब्ला जौनानै गोरलैद्राय नङा जेनेबा जौनानै एसे रायोब्ला एबा बियो थामजि सान बा थामजिनि थामजिथाम बिदि सानफोराव जोङो फुजानो हायो बे जोलैखौ माइखौ औ फुनो हायोबा जोङो उम बेनि थाखाय जोङो गुबुन मोनसेयाव गायगोन बेखौ बेखौ खोथिया फोबाय फोना लानानै गुबुन फोथाराव गायगोन नालाय बे गायगोननि थाखाय जोङो हाफोरखौ फोमोनना लाग्रोबाय हाल एवनानै गिबि हाल एवनायखौ बिदिहाय जोङो गोदोनि दिनाव ओ हालजोंनो एबा मोसौजों मोसौजों हालजों एवनानै लाग्रोनाय जायोमोन दानि जुगावथ' जोङो बांसिनै गोबांसिनै ट्रेक्टरफोर बाहायनाय नुनो मोनो ट्रेक्टरजों बाहायनानै जोङो ओ हाफोरखौ फोथारफोरखौ फोमोननानै लाग्रोनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदि फोमोनना लाबाय फोमोनना ला नानै बे खोथियाखौ फुना गोनां जायो फुना लानाय जायो बेखौ फुबाय फुनानै बेफोर फोथाराव जोङो गायनो थाखाय ओ बिदिहाय रुवानि बुङो बेखौ हाजिरा जोंनि हाजिरा खामला मावग्राफोरा बिदिहायनो बेवहाय गायनो थाखाय एरजोबा न'नि बिगोमाफोरा लांनानै खोथियाफोरखौ रानना होयोबा बेखौ गायबाय गायनानै जौवोब्ला एसे दानि जुगावथ' ओ बांसिनै गोबांसिन जेसां मोनदों बेनिख्रुइ बांसिनै माइ मोननो थाखाय जों हासारफोरबो रासायनारि हासारफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे गोबोरखि हासार बिदिहाय बाहायो औ बिदिहाय बाहायनानै बेखौ होयोब्ला जोङो एसे मोजां मोजाङै जाबोयो आरो सेहेराफोरा बिदि माइ आबादनिया बिनि उनाव जोङो जाबाय जानानै ओ माया फिथाइ थायनो हमबाय बे दान मोनथाम मोनब्रैनि उनाव फिथाइ थाइबाय थाइबा बेयो मोनबाय मोननायनि उनाव मोनोब्ला बेखौ जोङो दानि जुगाव थ' ओ गोबां बिदि मेचिंफोरजोंबो हानायखौ नुनो मोननो नागिरो। नाथाय जोंनिफोराव औ जोंनि ओनसोलफोराव बिथिंहाय मिचिंखौ एसेबां ग्राम बाहायाखै मानसिफोरानो सुबुंफोरानो बेखौ हायो। हानानै लाबोयो बेखौ मुथासा फिसा सरनानै फोथारावनो दोनो एसे सानसे बा सानैनि उनाव बेखौ लानानै फैबाय न'वाव लाना फैनानै सिथ्ला बा न'फोराव बेखौ दांग्रि दांग्रि सरनानै लाना फैनानै बेखौ दोनबाय होनानै दोन्थुमना दोनो आरो औ बे दोन्थुमना दोनोब्ला जोङो बे खौ ओ दोनथुमना दोननानै बेनि उनाव ट्रेक्टर एबा ओ मोसौ हाल जायखौ जों हाल मोसौजों मोसौजों आरो मोसौजों हालुवा मोसौजों बेखौ नानाय जायो नायो आरो नानाय माने बेखौ जोङो बिदांनिफ्राय जाय माइ बिफांनिफ्राय माइ बिफांनिफ्राय बेखौ ओ जाय माइ फिथाइखौ फिथाइखौ आलादा खालामनो थाखाय बेखौ नानाय नानाय जायो बे नानायखौनो जों मारा नानाय बुंनाय जायो। बे मारा नानायजों बेखौ जों आलादा आलादा जायखौ जोङो बे नार दंफांखौ माइनि लाइफां खौ जेनेबा बेखौ जोङो जिगाब होनना बुंनाय जायो नाखांनानै आलादा जानायखौ जिगाब बेखि माइ फिथाइ बुंबाय बे माइ फिथाइखौ आलादा खालामनानै जोङो मोजाङै बेखौ जावनानै बाख्रिफोराव गावबा गाव नखरफोराव ओ गामि ओनसोलफोराव गोबाङैनो गावबा गाव नखरफोरावनो बाख्रि बाख्रि नुनो मोननाय जायो बे बाख्रियाव जों बेखौ माइखौ सोनानै दोननाय जायो। बे सोनानै दोनोब्ला जोङो बेखौ ओ गोबाव समनि थाखाय जाबाय थानो एबा जों गावनि जानो थांना थानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ नालाय बे आदारानो जाबाय माइ। ओ माइयानो जोंनि ओंखाम आदार जायो। बे ओंखामनि थाखाय जोङो बेयाव बाख्रियाव सोनानै दोनबाय दोननानै जोङो बेखौनो गोबाव दिहुनै दिहुनै जाबाय थानो हाबाय बेखौ दिहुननानै लामनानै माइ माइरं बानायनानै ओंखाम संनानै जानो हाबाय बिदिहाय जा जाबाय ओमफ्राय जानानै बेजोंनो जोङो माइफोरा माइ आबाद बुङोबा जों गोबां रोखोमनि थायो ओ जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि नामफोर मुंफोरा थायो। ओ माइब्रा जोसा बिदिहाय दानि जुगफोराव रन्जित बिदिहायबो मा होनगोन मासुरि बिदिहाय गोबां रोखोमनि माइफोरा थायो आरो। औ बिदिहाय मोननाय जायो बिदिहायनो आबाद मावनाय बिथिङाव बेबायदिहाय आरो लोगोसे जों सुबुं आबाद मावनानै जानाय माने आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि बिथिङाव बिदिहाय बेलायाव लोगोसे ओ सोरखारि साख्रि मावनाय सोरखारि साख्रि मावनाय होनोब्लाथ' जोङो सोरखारि साख्रि मावनाय होनोबा जोङो गिबिसिनावनो मोजाङै फरायनांगोन फरायनोबा दानि जुगाव गोबांथारै फरायनायखौ जोङो ओ गोबाङै नोजोर होनायखौ नुनो मोनो ओ साखाथिफोरावनो गिबि सिनथाराव फरायनाया अंगनबादिनिफ्राय जागायनानै गोजौ गोजौसिन फरायसालिसिम थांनानै जोङो ओ डिग्रि लानानै एबा गोबां रोंगौथि ओ लानानै बिदिहाय सोरखारि साख्रिफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनायखौ नुनो मोननानै नुनो मोनो बिनिहाय जोङो फरायनाय बिथिङाव बुङो औ फार्स्टआव ओ गिबिसिनथाराव जोङो फास्ट गिबिसिनथाराव जोङो अंगनबादिखौ लानानै ओ साखाथिफोरावनो अंगनबादि खौ लुनानै होनाय नुनो मोनो दानि जुगाव सोरखारा बेफोर बायदिनो सुबिदा फरायनायनि थेवबो सुबिदाफोरखौ गोबांथार खालामनाय होनाय जाबाय दानि जुगाव बिदिहाय जोङो ओम औ औ अंगनबादिनि उसुबिदा होबाय लोगोसे उम जोङो आरो गाहायफोर गाहाय मा होनदो ओ गाहाय फरायसालि माने मा होनगोन ओ गिबि फरायसालि जायखौ जों से-से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम फरायनायखौ जोङो गाहाय फरायसालि बेखौ बिदि बुंनाय जायो। ओमफ्राय नोंथाङाबो जिउ खुंनायनि बागै फंनैसो बुंनो होदो। नोंथां फंनैसो फोरमायना होदो।
बे जे आंबो बुंनो सानो जे नोंथाङा जे जिउ खुंनायनि राहा एबा बेखौ माइ गायनायनि बेलायै नोंथाङा गोबां मोजाङैनो फोरमाय हरबाय आं बिनो नोंनिसिम गोजोननाय साबायखर थाबाय आरो गोजोननायबो मोनबाय
औ नोंथां।
नोंथाङा फोर फोरमायलांदोंना जे बोरै बोरै जायो बोरै बोरै गायो आरो बोरै बोरै जोङो ओ माइ एबा बाख्रियाव सोनानै उननि थाखाय जों बाहायनाय जायो। आं आरो बुंनो सानबावो जे जोंनि ओनसोलावबो मा जिउ खु खुंनायनि राहा होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनो थांबाय जे ओ साखरि सर साखरि मावनाय एबा फरायनाय फरायनाय आरो बे ओ गा गायनाय- फुनाय बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायना थांबाय आरो आं बुंबावो जे जोङो जिउ खुंनाय राहा होनोबा ओ जेरै गला था गला गला होनाय नोंथाङा खोनादों औ ओ गला होनो गला दुखान होनोआरो
औ-औ
माइ फालांगिरि खालामनाय आरो औ फालांगिरि खालामनाय आरो साखरि मावनाय बेबो नोंथाङा फोरमायबोबाय आरो जेरै जोङो फार्म आरो बनायनोबो हायो जेरै फार्म दाउनि दाउनि फार्म एबा नाफोरनि फार्म एबा नाफोरखौ जों फालांगिरि खालामनानैबो जे बाहायनो हायो फैसा खामायनो हायो एबा जिउ खुंलांनो हायो आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जों ओ इउस खालामनो हाबाय आरो ना इउस खालामनो हाबो ना जोङो ओ जिउ खुंनायनि राहा एबा बिखौ माबा माबा बोबाय थानो हादों आरो बुंनो थाङोबा जोङो जेरै आं नोंथांनिसिमसो बुंनो थाङो आं
फारामनि फारामनि बेलायै आं फोरमायनो सानो
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों आं फारमनि बेलायाव बुंनो सानो जे जोङो बे फार्मखौ उन्दै ओ दाउ जेनेबा दाउ गोरलै दाउ समावनो जेनेबा दाउखौ ओ से थारिखआव बे जुलाइनि से थारिखआव लाबोबाय होनबाय आरोना जेनेबा हमना लाबाय आङो
औ औ नोंथां
से थारिखाव लाबोनानै जोङो बे दाउखौ जोङो आदार होनानै मानानै बा जोङो नायनानै बिखौ गरम गरम मोनसे माबायाव दोननानै जोङो बे दाउखौ माबालांनो हागोन आरोना जे दाउआ देरलांगोन एबा दाना हारि होनानै एबा भेक्टन हारि होनानै जों दाउ देरनो मोननायखौ नुगोन आरो ना आरो
नंगौ नंगौ
ओ बेखौ जेनेबा बिस फसिस दिन जाबोला जोङो बेखौबो नुनो मोनगोन जे दाउआ देरबोनायखौ नुनो मोनगोन जेनेबा जोङो दाउखौ जानो हानाय जानो हानाय मोनसे राहायाव फैनाय जायो एबा ब्रयलार दाउनि बिथोराव बुङोबा आङो जानो हानाय मोनसे कन्डिसनाव फैयो आरोना इउस खालामनो हानायाव बेखौनो आरो बेफारिफोरा जे फाननानै जे फालांगिरि खालामनानै ओ गाव गावनि जिउ खुंनाय राहा बेखौ सोलिबोबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों आरो ओम आं बुंनो सानो जे ओम गोरान खि थिनि सायावबो जोङो जिउ खुंनायनि मोनसे बेलाहि मोनसे गो ओ गोनांथि मोनसे दङ आरोना जे जोङो फालांगि ओ गोरान खेथि होनोबा जोङो फल भिन्दि खुसेर आरो लाव बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि फालांगिरि दोङो बेखौ उनदैनिफ्रायनो नुनो मोनबोबाय थादों आरो बुंनो सानोबा जे फल फिनदि बेफोरथ गोरान खेथिनि सायाव फैबाय आरो नोंथाङा बुं बाय जे माइ बेफोर गिसिनि माबायाव फैयो आरोना आं बे माइ होनोब्ला आं गम एबा जोङो जे मैदा बनायो बेनि